हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ हेलौ नोंथां।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दासान्दि सम दङब्ला आंजों ओ माननौसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा बे ओ जोंनि ओनसोलफोरावहाय ओ माबादिहाय नोंथांमोननि ओनसोलफोराव आबाद मावनानै जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
औ।
आथिखालावथ' जोंनि जाय दा बांसिनानो दा दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोर थ' आथिखालाव जोंनिया गोबाङानो माइ आबाद खेथि खालामो लोगोसे सोरबा बिदिनो ओ भिन्दि आबाद खालामो सोरबा मैस्थानि आबाद खालामो। बिदिनो अनेक रोखोमनि आबाद खालाम नङा होनबा नोंथां?
औ।
दा आं गिबियावनो नै दैज्लां बोथोरनि माइ आबादनि सायाव आं सावरायगोनो सानदों आरो नोंथां। औ। दा नै जोंनि गिबियावनोथ' जोंनि गिबियावनो ओ माइ आबाद खालामनो थाखाय जोंनि गिबियावनो माइ नि गोनां जायो नङा होनबा?
औ नंगौ।
बे माइजलिखौ जोङो ओ ज जोंनि फाथो बस्था एबा खायसेया मा खालामो बेखौ ओ बै प्लास्टिकनि बस्थायाव बेखौ सोनानै खाथुमना दोनो आरो नोंथां।
औ।
खाथुमनानै लोगोसे बै जोंनि फुख्रिफोराव बेखौ सोमनानै दोनो साननै बा सानथामनि उनाव बेखौ जोङो ओ आरामसे बेयाव खुलिना नायो आरो बे ब'स्थाखौ जेनेबा बै बस्थाया। ओ-गाजा एबा फेंगा अरग-अराखै होननानै बेवहाय जों नायहैनाय जायो आरो। औ नायखांनायनि उनाव जुदि बे फेंगा हरदोंबावा जों बेखौ लाब बोनानै जोंनि बे न'आव हरसे दोनो आरो नोंथां। हरसे दोननानै जों बेखौ हायाव ल' लखमनानै दोनो लोगोसे जों ओमफाय बे थालिर बिलाइ आरो थास' बिलाइफोरजोंबो जों बेखौ खोमानानै दोनो आर नोंथां
औ
औ बिनि उनाव जमा खालामा बै फोथाराव जों जेब्ला बेखौ फोगोन बै खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंथ' ओ-हालेवनांगौ जायो नङा होनबा नोंथां। हालेव आथिखालावथ' जोंना एसे खमखौ नुनो मोनगोन नङा होनबा? बाट बेखौ मा होनो मोसौजों हालेवनो खौ जों आथिखालाव बहुथ गोबां खम नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां। औ आरो आथिखाल थ' ट्रेक्टरनि जुग नालाय जों खायसे ट्रेक्टर फिसाजों हालेवो खायसे थर गिदिरजों हालेवरो बै खोथिया फोनाय हाखौ जों फोथारखौ जों आरामसे बेवहाय एसे दै दोननानै बेवहाय जोङो बे हाखौ जों मिस मिस हालेव ग्रोना लायो आरो नोंथां।
हालेव औ हालेवखांनायनि उनाव जों बेवहाय ओ-सोरबा बिदिनो हरसे सोरबा हरनै थानाय बेवहाय जों खोथियाखौ जोङो बेवहाय जोङो सारहैयो आर' नोंथां।
औ
सारायखांनायनि उनाव बिदिनो सानब्रै सानबासो ओ-एबा सोरबा जि दिन सोरबा जिबा दिननि उनाव बेवहाय जोङो। ओ-एम्फौ जानो हायि बायदिसिना हासार सारो आरो हासार मुलि सारनाय जायो बेवहाय।
ओ-बिदि औ बिनि उनाव बै खोथियाया फुनो एसे ओ- खहा जाहैनि थाखाय जों बेयाव गोबां रोखोमनि हासार सारो माने खोथिया गोलाव जायो नालाय। गोलाव जाबाथ' जों खोथिाया थुनो मोजां जायोना नङा होनबा नोंथां? औ ओ-लोगोसे जोङो फोथाराव माइ आबाद खालामनो थाखाय जोङो बे ओ- गुबुन हायाव जोङो आलि दानो गिबियावनो नङा होनबा नोंथां।
आलि-आलि दानखांनायनि उनाव जों बेवहाय ट्रेक्टर जोङो गिबियावनो जों बेखौ खारिगोरना लायो आरो नोंथां।
औ
औ जिबा एबा बिदिनो नैजिबा साननि उनाव जों बे खोथियाखौ जोङो गोलाव जाबाथाय फुग्रोनानै लायो सानसे सिगां जेब्ला माइ गायनायनि सानसे सिगां बेवहाय जों खोथियाखौ फुग्रोनानै लायो आरो नोंथां। औ फुग्रोखांनायनि उनाव जों बै ओ जोंहा माइ गोन बेै फोथारखौ जोंबो आरो खेबनैबा खेबथामसो हालेवनानै मिस मिस खालामनानै आरामसे आलि सालि खोजोबनानै बेवहाय जोङो ओ माइ गायो आरो नोंथां। औ माइ गायनोथ' जोंङो आइजोफोरनि गोनांथि जायो नङा होनबा नोंथां औ। फोरनि गोनांथि जाबाथ' जों बेवहाय सोरबा साब्रै सोरबा साबा सोरबा जि जोन सोरबा नैजि जनाव लासै माइ गायनो थाखाय औ आरो खोथिया सो फुखांनानै जों खोथियाखौ बै फोथाराव माइ गायनायनि बै फोथाराव जोंङो बे रोगाहैनाय जायो र' रोगानानै जा आइजोफोरा बे माइखौ गायनाय जायो र'। गायसां-गायखांनायनि उनाव बिदिनो जिबा नैजि दिननि उनाव औ बेवहाय हासार सारनोसै आरो एम्फौ बायदिसिना जानायनि थाखाय मुलि सा सारनाय जायो जेरै जों इउरिनाल पटास हासार बिदिनो सारनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
आरो लोगोसे जोंहाथ' दैज्लां बोथोराव बहुथ गोबां बिदिनो खेथि खालाम बावनाय दंमोन।
जिंखानिबो आबाद मावनो हायो। आरो लोगोसे जोङो लेस्राबो आबाद खालामो खायसेया लोगोसे फाथो आबाद खालामो सोरबा खायसेया ओ भिनदिनि बाद मावो आरो नोंथां। दा जोङोथ' ओ लेस्रा आबाद मावनो थाखायथ' जोंनो लेस्रानि बेगरखौ नांगो गोनांथि जायो नङा होमबा फार्स्ट गिबियावनो नोंथां
औ।
ओ जेरै जोङो बेवहाय जेरै जोङो लेस्रा गायगोन जों बे बै फोथारखौ जोङो गिबियावनो एसे हालेवग्रोना लायो आरो नोंथां। हालेवहोखांनायनि उनाव बे हाया एसे गुन्दै जाबाथाय बेवहाय जोङो ओ बै बेगरखौ आरामसे मोनसे मोनसे गाय ओ फबनाय जायो र' फबखांनायनि उनाव जेब्ला बेयो ओ रज'यो एबा खिलियो अब्ला जों बेवहाय मा खालामो ओ गनिबा जेंसि थुनानै होयो आरो जाहाथे बै लेस्राया ओ बेवहाय मानबायनो थाखाय गोरलै जाय गोरलै जायो आरो खायसेयाथ' सां खालामनाय नङा मोनथां। औ जेरै जों खानोबो खहासो जायो आरो बिदिनो लारिें लारिं थायो नालाय लेस्रायाबो दा आं नोंथांनाव मोनसे ओ सों सानदोंमोनदि नोंथाङा सम दंबा आंनो फोरमायनो हागोन नामा औ मेसें बिदिनो नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो मेसें बोथोराव आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां ओ मेसें बोथोराव जोङो बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौहाय जोङो नुनो मोनो ओ जोङो बि दिनो बे आबादफोरखौहाय
औ।
ओ खायफाया फालांगियारि खालामनो थाखायबो गोबां बांनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो खायफाया बिदिनो जोङो न'खर न'खर ओ जोङो जानो थाखायल'बो एसे एसे ओ जानो थाखारबो जोङो एसेल' बिबांनि आबाद मावनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो जोङो मोजां बोथोरनि गोरान आबादफोर होननानै बुङोब्ला जेरै ओ सबाय ओ सिबिं ओ बेसर बायदिफोर आरो मटर आरिफोरनिबो जोङो आबाद मावनायखौहाय नुनो मोनो जेब्ला
औ औ
जोङो ओ माइ दैज्लां बोथोरावहाय जेब्ला जों माइ गायो बे माइ गाय खांनानैहाय जोङो जेब्ला ओ माइखौहाय जोङो हाखांनाय जायो अब्ला बै फोथारावनो जोङो माइ हाखांनानैहाय बे फोथारावनो जोङो बेफोरनि गोदान आबादफोर मावनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो
औ नोंथां
औ बिदिनो जोङो बेसरनि आबाद मावोब्लाबो जोंहा गोबां मुलाम फा मोननो हायो मानो होनोब्ला बेसर निफ्राय जोङो जानाय थाव जों दिहुननो हायो नङा होमबा औ बिनिफाय जोङो बे बेसरनिफाय ओं खारनाय जेब्ला जोङो ओं बैसोरखौहाय नाखाङो अब्ला जोङो बेनि ओ सख्लाखौबोहाय जोङो ओ खारदै बानायनायखौहाय जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो बेखौहाय जेब्ला ओ फिथाइ थायि समावहाय जोङो बेसरखौ फोखांनानै ओ जेब्ला बेयो रज'नानै फिसा फिसा लाइफां जाग्रोयो बे समाव बेहाय जोङो बेखौहाय खानानै मैगंबो जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ बिदिनो जोङो बेनि आबादखौ मावब्लाबो जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो खायफा सुबुंफोराहाय बेखौ गोबां बिबांनि फोनानै बेखौ ओ फालांगियारि खालामनानैबो बेनिफ्राय ओ थाव दिहुननानैहाय बेखौ ओ
औ
आथिखालावथ' बे ओ जानाय थावनि बेसेना गोबां जाबाय नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोंहा बेखौहाय फाननानै बेखौ थाव दिहुननानै फानोब्ला जोंहा गोबां रां मोननो हायो आरो
औ
बेखौहाय थाव दिहुना लासिनो जे बेनि बेगरखौहाय जोङो ओम हाथाय बाजारफोरावहाय जोङो ओ फाननो नायखौबो जों नुनो मोनो बि बिदिनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो बे बेसरनि आबादावबो ओ बिदि एखे रोखोमैनो सबायफोरखौबो जोङो बिदिनो फोनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो सिबिं बायदिफोर बेखौबो जेब्ला जों मागोआव फिथा जानो थाखाय जोङो बेखौहाय ओ मावनानै नै लानाय बेनि आबादखौहाय मावनानै लानायखौहाय जों नुनो मोनो औ
औ
ओ बिदिनो गोबां ओं गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर मावनायखौ नुनो मोनो मेसें बोथोरावबो आरो जोङो ओ न'खरावनो जोङो ओ जोंनि गोबोरखि हासारफोरजोंनो बानायनानै एबा गायनानै लानाय गोथां मैगंफोर जेरै औ लाइ लाफा औ कबि कबियाथ' जोंना मोनथाम जातनि दङ' जेरै फुलकबि बान्दा कबि अल कबि नङा होमबा दुन्दिया बायदि फोर बेफोर खौबो जोङो मेसें बोथोरावहाय जोंनि न'खर न'खर ओ मोननाय गोबोर खि हासारजोंनो जोंनि अर्गेनिक ओ मुलि हासार बाहाय ओंख्रिफोर महरै जोङो बेखौहाय बेनि आबादखौ जोङो मावनानै लानायखौहाय नुनो मोनो आरो मेसें बोथोराव
औ नोंथां
औ ओ बिदिनो जोङो बेफोरखौहाय जोङो ओ खायफासुमुफोरखौहाय गोबां बिबांनि औ आबाद मावनानैहाय जोङो बेखौहाय फालांगियारि खालामनानै गोबां रां खामायनायबो नुनो मोनो। आरो खायफाया एसे इसेल' बिबांनि हा थानायफोराहाय बेखौ न'खर न'खर जानो थाखायल' इसेल' बिबांनि फोनानै एबा गायनानै लानायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो। ओ बेबायदिनो जोङो मेसें एबा दैज्लां बोथोरावहाय मावनाय गोबां बिदि आबादफोरखौहाय जों ओ बेफोरनि मुंफोरखौ मुंख'जोबनो हाया नङा मान ने गोबां बिबांनि दङ मैगंफोराहाय खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
औ औ बेबादिनोहाय जोङो सुबुंफोरखौहाय जोंनि ओ सुबुंफोरखौ आबाद मावनायावहाय जोङो आबादानो जोंनि ओ गाहाय नङा होमबा बिदिनो माइनि आबादफोराबो जोंनि ओ जोंनि गाहाय जाग्रा आदार बेनिखायनो जोङो बेफोरनि आबाद फोरखौबो जोङो न'खर न'खर आबाद मावनानै लानायखौहाय जोङो नुनो मोनो। औ बिदिब्ला नोंथां जोंना सावरायलायनाय समा एसे गोबावानो जाबाय जोंनि सावरायनांगौ आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ नोंथां